हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों माने फंनैसो खोथासो सावरायनायदोंंमोन आरो नोंथां औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ बिदिब्ला जोंनि मान जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव जों माने जोंनि बर'नि मागो फोरबोखौ जों माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बे मागो फोरबो बुङोबाथ' बे मागो फोरबोखौ गासिबो गामि ए ओनसोलावनो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बे मागोफोरखौ बुंब्लाथ' बे मागो फोर जोंनिया बे फिथा सौराय जानायनि दिन नङा होमबा नोंथां? औ जों जों गिबि सानखालि जोङोथ' बिदिनो फिथा देयो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो माइब्रानि एबा म माथानि ओ जोङो फिथाफोरखौ दिंखिफोरावनो बांसिन देयो। दिंखियाव देनानै माने गोदोनि बायदिथ' बिदि उलारखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो दिंखियाव देयो आरो जों सिबिंफोरखौबो जोङो साराय गुदुंङाव जों एवनानै लांनानै माने दिंखियावनो देफाहैयो आरो नोंथां जेब्ला जोङो बेखौ ओ देनानै लाबो अब्लानो जों बेखौ सावनो थाखाय ओ लाहार फाहार खालामो आरो जों बिदिनो बे माथानि माइरंजों जोंथ बे लावदुम फिथाखौनो खावो नङा हबा नोंथां बे लदु फिथाखौ जोङो बे ओ जोङो जोदौफोराव दैखौ जों गोदौ होनानै माने बिनि खफ'जों बेनि जोदौ मोखाङाव जोङो खुरै एबा थेख्ला गिदिरफोरजों खावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
लावदिुम फिथाइखौ जों बे गेसनि जा कुकार बेनि कफजोंबो खावनाय जायो आरो। बे गेसाव संनाय औ आरो जोंथ बे माइब्राजों थ जोङो बे एन्थाब बेबा थावनि फिथाखौनो बानाय नङा होमबा नोंथां औ। जोङो बेे ओ जोङो गोबां ओ मागो फोराव जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि लारुबो बानायनाय जायो जेरै ओ नरिखलनि लारु आरो सिबिंनि लारु आरो अन गुन्दैनि लारु बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंनिया बे मागो फोरबोआव जों माने बेखालि खाना जानायनि दिन आरो नोंथां। जोंनिया औ जोंनिया ओ बे खालि हराव जोंनि बाथौ थानसालियाव जोंनिया बिदिनो थोगि होनाय जायो आरो नोंथां बे थोगि होनायावनो जोंनिया बेयाव ओ जयग'बो ओ सावो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनिया बे सानखालि हराव गाैसिबो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा माने हराव एसे रंजानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ बेनि नखानाय माने जोंनिया बे ओ भेलागुर सावनाय नङा होमबा नोंथां जों बे बे मागोनि साननै ओ साननै सानथाम सिगांनो जों माने दुब्लि एबा फोथारनि नाराफोरखौ जों ओ बु थुमनानै माने उन्दै उन्दै गथ'साफोरा माने ओ भेलागुर खानथाइ नाराफोरखौ बुथुमो आरो।
औ नोंगौ
बेनिफ्राय औवा औवा गायनानै जोङो भेलागुरुखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ खोमसि खोमसि ओ बेखालि जों खोमसि खोमसि सिखारनानै जोङो ओ भेलागुरखौ खावो आरो नोंथाङा दुगै लोबैनो।
औ नंगौ नोंथां।
निथिं बेबायदिनो जोङो ओ खोमसि खोमसि सिखारनानै ओ भेलागुरखौ ओ खा सावनाय जायो ओ गोदो गोदाय बेनिफ्राय नों बुंनाय जायोमोन जे जे बे भेलागुर सावखालि माने ओ फुङावनो जेनेबा ओ थाब सिखारालासिनो जेला बेला जानानै ब्ला एबा दाउ ओ दाउसिन दाउलाफोरा नुयो ब्ला दाउसिन दाउला जायो होननानै बुङोमोन आरो माने फैगोन जोनोमफोराव बेनिखायनो माने फुङानाव उथिनानै बेेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओ भेलागुर सावखांनानै जोंनिया ओ बे सानखालि बैसागोनि से ओ मागोनि ओ से थारिक जायो नङा होमबा नोंथां औ बेखालि जोंनिया जा जोंनियाव नखरनि जा रुंसारि जानाय सुबुं जों बिस नोबो फिथा एबा जौ सेरेब बिदिनो ओ हि जोम बाउनाय जायो आरो नों - - थां माने बिसोरनो फिथा बावनाय माने बिसिनो फिथाखौ माने बावनो थाखाय माने गोथारै सावना दोनखायो। आरो जौफोरखौबो गोथारै माने संना दोनखायोमोन आरो नोंथां। औ थिग बेबादिनो बेखालि ओ जोंनिया बाउनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ बाउखांनायनि उनाव ओ जों बिदिनो खायफा खायफा फोरा नखरनि गेदेरफोरखौबो ओ बिदिनो खुलुमनायखौ नुयो आरो नों थां आरो जोंनिया ओ बे मागो फोरबो बुंब्लाथ' जोंनि बे ओ हौवा मान मानसिफोर एबा हौवासा मानसिफोरखौ बिदिनो जुवा गेलेनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां मागो फोरबो आव माने बे मोनसे ओ बिदिनो रंजानाय बायदियैनो जाहैबाय आरो नोंथां। बिदि ओ जुवा गेलेनायाबो जोंनिया नेम दङ माने सानथामनि बारा गेलेनो मोना आरो गामियाव बिदि सानथामनि बारा गेलेबा माने बिदिनो फायेन हमो आरो गामिनि फोरा नोंथां जोंनिया औ आरो बि दि मागो फोरबोआवथ' जोंनिया बिदिनो न' खाथिनि गामिनि सुबुंफोर एबा
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ औ
थिग बेबायदिनो ओ आलासि दुमसिफोरखौबो बे मागो समाव माने ओ बिदिनो आलासि जानो एबा फिथा सौराइ जानो लिंहरनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनोलावबो मागो फोरबोखौ माबायदि ओ खुङो थाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ दानिसो नोंथाङा बुंलां बुंखालां बुंना बुंखानाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जों माने बै मागो फोरबोखौ जों एखे रोखोमैनो खुंनाय जायो आरो नोंथां औ बयखौबो जों एखे नुनाय जायो जेरैहाय जोंहा मागो फैब्ला जानांगौ होननानै जोंहा माने बर' आइजो फोरा माने दान मोनब्रै दान मोनबा सिगांनो माने ज' बे साब्रै साब्रा बेबायदि ज' जानानै माने फैसा खांखानानै जोंहा माने अमा बाय दनाय जायो आरो मागोआव जानो थाखाय औ औ बेबायदिनो जोंहा माने माइ जेरैहाय माइब्रा माइजोसा माइ बेफोरखौबो जोङो माने मागोआव फिथा जानांगौ फिथा सौराय जानांगौ बेबायदिनो होननानै माने जोङो माइफोरखौ गायखानानै लाखानाय जायो आरो औ औ बेनिफ्राय जोंहा माने सौखानानै माने मागो फैब्लानो फिथा सौराय देनानै जानांगौ होननानै माने जों गासैखौबो थियारि खालामनानै लाखायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने मागोनि सिगां जोङो बेबायदिनो जि दिना खालि जोंहा फिथा दा सौराय देखा जोबनानै जों लायो औ बेबायदिनो नोंथाङा बुंखालांनाय बायदि जोंहा माने बै सानखालि माने जोङो फुङावनो फुङावनो माने दाउ अमाफोरखौ जोंहा फिसिनायफोरखौ जोङो सिथारखाना लानानै जोंहा माने हराव बेबायदि गासैबो न'खर न'खरनि ज' जालायनांगौ होननानै जोङो माने बेबायदिनो गोदा जोबनानै जों अमाफोरखौ जों माने बेबायदिनो थाब थियारि खालामखाना लानायसै होयो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा जेब्लानो बे बेलासि जायो अब्लानो जोङो माने बेबायदि बेदरफोरखौ स संनानै एबा सावनानै जोङो माने जखाय सेरेब जुमाय फोरजों जोङो माने हरफोराव बेबायदिनो न'खरनि गासैखौबो ज' ज' जालायनो फोरखो जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबाय औ बेबाय ‌ बिदिनो नोंथाङा बुंखानाय बदि जोंहा माने बेनि खाना जा खांनायनि अखानायै जोंहा माने भेला गुर सावनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने फुङावनो माने सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होनानै जों थेलागुरिखौ सावनाय जायो औ बेबायदिनो जोंहा माने बेनि मागोनि से थारिख खालि जों बेबायदिनो जोंनि न'खरनि थैनाय सुबुंफोरनो जोङो माने सौराय बाउनाय जायो जखाइ सेरेब औ बेबायदिनो जि गोदान बेफोरबायदिनो आरो गोदो आरो जोङो खायसे खायसे न'खराव नुनो मोनो जेरैहाय गोदोरा माने उन्दैखौ बोसोन होनाय उन्दैया गोदोरनि बोर लानाय औ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोङो जों गुबुन हारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय बिसोरो मागोनि माने सप्तासे बा सप्तानि सिगांनो बिसोरो माने दा सौरायाइफोरखौ देख जोबनानै लानायफोरखौ जों नु नो मोनो। औ बेबायदिनो जोंहा माने
जोंनिया माने मागोनि सानसे सिगांसो देयो नाथाय बिसोरो सप्तासे सिगांसो दे माने बिसोरो औ माने बिसोर फिथाफोरखौ देनानै माने बिसोरो पयाम एबा माबा मोनसेयाव सोनानै दोनो आरो नोंथां। जोंनि बायदि माने सानसेनो सावनानै सानसेनि माने बिदि जाखाजोबा आरो बिसोरो। औ बिदिनो मागो फोरबोआवबो जाजों खाना जानाय दिन बेखालिनो माने जों फिथाफोरखौ सावना लाांगोन ना नोंथां जोंनिया बिदि मागोनि से थारि खालि बिदि गो फिसिबावनाय बेिरागुरि सावखालु जोंनिया माने फिथाफोरखौ सावनो मोनो आरो। औ बिदिनो जोंनिया मागो गुरुआव बिदिनो हराव जोंनिया थैगि रुनाय जायो नालाय बाथौ थानसालियाव। बेयाव जोंनिया गोबां मोसानाय बादायलायनायबो जों फोरबो खुङो एबा रोजाबनाय बिदिनो सान फोरावबो जोंनिया जोबोद गोबां बायदि बायदि रोखोमनि खेला होयो बिदिनो खारनाय बारनाय काबादि खेला बेखौ होयो आरो नों थां आरो जेब्ला हर जायो अब्लानो जोङो बेलेगनि रोजाबगिरिफोर लाबनानै बेयाव बे दिन्थिफुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
गामि ओनसोलावबो बिब्दिबो खुङो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों बेबायदिनो माने मेला मागोनि मेला बिदि खुंनायफोर जों नुनो मोन आरो औ जेरैहाय जोंहा बेयाव माने गथ' गथ' उन्दै गुन्दैफोरखौ खारनाय बारहोनाय बेफोरबायदि औ बान्था मोननाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय जोंहा माने मागोनि जोबनायनि लास फुजा महरै माने बेफोरबायदि माने फोरबो मेलाखौ जों लाखिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ माने औ जोंहा बेबायदिनो मागो माने गोबां माने रंजा बा जा बेबायदिनो बे बेदर फिसा जौ जुमाय सेरेब बेदरनि आलि ओंखामनि आलि होनो जायखौ जोङो औ बेफोरबायदि माने गोबां माने जानाय जायो आरो नों
औ आरो जोंनिया दा मागो फोरबो एबा बैसागु फोरबोआव जोंनिया बे माइब्रानि जौ संनाया थाखागोन नङा होमबा नोंथां? अ बेफोरखौ जोङो
माने औ बर'नि न'खराव मोनखायो आरो।
औ नंगौ जों बिदि फोरबोफोराव माने बांसिन माइब्रानि जुनारफोरखौसो बांसिन लोंनायखौ नुयो आरो। नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनाव समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
नोंथांजों मागो फोरबोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां।